औ नोंथां खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों औ
औ दा नोंथांङा फ्रि ना नोंथां
फ्रियानो औ नोंथां फ्रियानो दं आं नै ओरैनोसो दंङो
थांजोंहाय आबाद मावनायनि सायावहाय जोंनि आसामाव मा-मा आबाद जायो आरो मा आबादा गाहाय बेनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव फन हरनाय जादों
अ नंगौनाा नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां
औ नोंथां अब्ला नोंथांङानो एसे जागायग्रोना होदो नामा नोंथां
जायो जायो नोंथां औ औ आबाद होनना बुंङोब्ला जों मोनथिखायो नङा होमबा जोंङो जेखौ मावनानै जायो मावनानै जेनिफ्राय जोङो जिउ राहाखौ सोरजिनानै लायो बेनो जाहैबाय आबाद औ जों मोनथिगौ भारतावहाय स्निजि जौखोन्दो सुबुंङानो आबाद मावनानै जिउ खुङो होननानै दा थिग बेबायदिनो जों आसाम रायजोआवबो बे एखेयानो आरोना स्निजि जौखोन्दोसोआनो आबाद नि सायावनो जिउ खुंनानै थायो माने आबाद मावनानै जिउखाङो दा आबाद होनना बुंङोब्ला आसाम जोंनि आसाम नांङै बुंनो थांङोब्ला आसामा आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे स्टेट माने आबादजोंनो थांनानै थानो हानाय मोनसे रायजो जों बुंनांगोन मानो होनना बुंङोब्ला आसामनि जेसेबां सुबुं दंङ
औ नोंथां
जों नुनाय गासै सुबुंफ्रानो एसे नंङा एसेब्लाबो आबाद मावनानै जायो माखासेयाल साख्रि मावो नाथाय बांसिनानो आबाद मावो आरो
औ नोंथां
आसामाव जानाय माखासे गाहाय गाहाय आबादफोरखौथ जों मोनथिखायो माइ बिदिनो फाथो आबाद फोर आरो साहा आबाद बेफोर जाहैबाय आरो मुंदांखा हिसाबै आसामा औ दा जोंङो साहा बागाननाय लोगो लोगो ओरै नर्थ इस्टआव आसामखौनो डाइरेक्ट मुङा सिगाङाव फैग्रोयो नंङा होमा नोंथां आरो बिदिनो जोंना आसामा आसामनि दिडिब्रुगरखौहाय ओ सिटि अफ टि होननानै मो लायनाय जायो बेबायदि आरो आबादा औ दा आरोबाव आसामाव आबाद होनना बुंङोब्ला गाहायैथ माइखौनो जोंङो गायो मानोना माइआ जोंनि जानायजों लोगोसे माखासे नांगौ बेसादफोरखौ सुफुंनायावहाय हेफाजाब होयो जिहेथु जोङो माइ खौ फाननानै गोबां रोखोमनि माखासे नांगौ मुवा बेसादफोरखौहाय बायनानै लानो हायो आरो दा जोंनि गामियारियाव थानाय गासै आबादारिफ्रा गमामायै बुंनो थांङोब्ला नैबे बडलेण्ड हालामनिखौनो बुंनोसै आं बाव थानाय बांसिन ओ बर रायजोनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो जिउ खुङो बिसोरनि गाहाय आबादाबो माइयनो औ माइखौ गायनानै बिसोरो जायो जानाय आग्लायनायखौ जेसेबां आग्लायो फानो फाननानै माखासे गावसोरनि नखरखौ खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादखौ बायनानै लायो एबा गुबुन बेसाद जाग्रा मैगंफोर बायनानै लायो आरो
औ नोंगौ नोथां थारैनो
जोंनावहाय फाथो आबादखौ गोबां मावनाय नुयो जोंङो जायनि गेजे गेजेरजों ओ गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनो आबादारिफोरखौ जिहेथु फाथो आबाद मावनानै फाथोनिफ्राय मोननाय जे जोंङो नारजि होनो फाथो बिलाइ बे फाथो बिलाइखौ खानानैबो जों बेखौ जायो गोरलै समाव फानोबो फुनानै आरोबाव बेखौ जासे जानानै फोराननानै जों नार जिखौ बानाय जायो बरफोरनि जाहै बे मोनसे फेभरेट ओंख्रि आरोबाव फाथोआ देरोब्ला जोंङो बेखौ दाननानै बेनिफ्राय जोंङो फाथिना दिहुनो आरोबाव बिदिनो फाथोनि दुरुं दिहुनो आरो बे फाथोसिनाखौ फाननानै जों रां आरजियो आरोबाव दोरुंखौ फाननानैथ बिराद मोजां बि बिनि फित गोनां रां आरजिनो हायो आरो
औ थारैनो नोंथां
हाथार बाजार हाथाय माने खाथियाव थानाय हाथार बाजार बेखौ लांनानै फैसा खामायनो हायो आरो आबादारिनि जिउआथ गमा मायनो नायनो थाङोब्ला जोबोद ओ खस्थ' जिहेथु आबादारिफ्रा सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो ओ समखौ नायनानै बोथोरखौ नायनानै आबादफोरखौ गायो जेसेबांनाखि सानदुं अखायानो फैया मानो बिसोरो दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादखौ गायखागोन आरो बिसिना खुनु एक्सकिउस गैया दिनै मावनो हाया बा दैज्लांसो आं मावा बिदि होननानै थागोननाय गैया बिसोरनाव खस्थ'खा नालाय बिसोरो खस्थ'खौ सोरखि थारनानैबाबो मावो आरो बे जाहैबाय आबादारि बिथांमोननि जिउ
औ नोंथां थारैनो
दारिफोरा गावसोरनि जिउखौ दैदेननायाव गोबां जेंनाफोरखौ सौसिनानैब्लाबो गोबां आबादफोरखौ मावनानै माखासे साख्रिआवला बिथांमोननो जाहोयो आरो औ आबाद आबादारि फ्रा आबादखौ मावसै साख्रि आलाफ्रा बेखौ बायनानै जानोसै आरो
औ नंगौ
औ बिदियैनो आबादारिफोरा आदल बदल माखासे बेसादफोरखौ बे साख्रि आलाफोरनिफ्राय फैसा मोननानै गुबुन नांगौ बेसादखौ बाहायनाय नानै जायो एबा गावसोरनि जिउआव नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय न' बां फोसाबनाय फिसाफोरखौ फोरोंनाय फेदेरनाय बे खौहाय एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो बेबायदिनो आदल बदल जायो आरो। नाथाय ओ जोंनिया आसाम हादर खौ बुंनो थाङोब्ला ओ गरिब जानायनिफ्राय बासायनानै दोननाया बे आबादारिफोरासो मानोना बिसोर जुदि आबाद मावाब्ला आसामा ओरैबायदि गोग्लैसोगोन माने जोङो सानहरनोनो हाया रांखान्थियारियै नङा होमबा नोंथां औ बेनि खायनो बयबो आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनांगौ मान होनांगौ आरो आंनिबा नों दा आं बे फंनैसोखौनो आबाद आसामनि आबादनि सायावहाय बुंबाय बा आबादारिफोरनि सायावबो बुंबाय आं एसे दा नोंथांनिफ्राय आङो बे आबादारिफोरनि जिउजों लोगोसे आबादफोरनि सायावहाय नोंथाङा मा मा बुंनो सानो आं एसे खोनासंनो लुबैयो आरो नों थां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा?
नोंथां थारैनो ओ आबाद नङा होमबा नोंथां आसामनि आबाद आसामनि आबाद होनना बुङोबाथ' नोंथाङानो होनखाबाय ओ माइ आबाद आरो साहा आबाद आबाद नङा होमबा नोंथां। दा बेनो गाहाय बिफाव लायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ नंगौ थारैनो नोंथां जोंनि आसामावबो जेरै जोंनि भारत हादरावनो सेभेन्टि पारसेन्ट जौखोन्दो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि आसामावबो सेभेन्टि बा दाइनजि स्निजि बा दाइनजि पारसेन्टसोआनो आबाद मावनानै जायो जों बेखौ मोनथियो नङा होमबा नोंथां गोबां बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुङानो बांसिनानो आबादारि आरो जोंनियावहाय
नंगौ नंगौ।
आसामाव आसाम होनना बुङोबाथ' मोनसेल' होनना गोदो गोदायफ्राय मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां। जेरै साहा नङा होमबा नोंथां गोदो गोदाय ब्रिटिशफोरा ब्रिटिशफोरानो बे जोंनि साहा आबादखौहाय आसामाव ओ लाबोजेनदों होननानै जों मिथिनो मोनो आरो आरो आसामावनो बां बांसिन साहा आबादा जायो होननानैबो जों मिथिनो मोनो आरो दा जोंनि आसामनिफायनो ओ गुबुन गुबुन रायजोआव बा गुबुन गुबुन माबाफ्राव कान्ट्रिफ्राव नङा होमबा नोंथां हादरफ्राव जोंनिफ्रायनो साहा आबादा थाङो होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमब्ला नो साप्लाय जाब नङा होमबा नोंथां। दा जों बेखौ। आरो लोगोसे जोंनियाव माइ आबादाबो गाहाय बिफाव बा गाहाय र लायो आरो नोंथां मानो होनोबा माइ आबाद दा जाहैबाय जोंनि माइखौ जों माने आसामावहाय बांसिन मानसियानो जेनेबा दस्रा दस्रा जायगा फोराव जेनबा दस्रा दस्रा स्टेटफ्राव जेनबा सोरबा सोरबा रुटि जाना थायो नङा होमबा नोंथां जेरै राज'स्थानफ्राव रुथि बेफोर बायदि माबा माबि जाना थायो नङा होनबा नोंथां जेरै दस्रा दस्रा जायगाफ्राव आलदा आलदाफोर जायो। जेराव गम थमफोरखौ बायदिसिना रुथि थुथि बानायनानै जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि आसाम माव मा खालामो बांसिनानो जोंना ओंखाम जायो आरो ओंखाम होनबाथ' जोंना माइनिफ्रायनो फैयो नालाय माइनिफ्राय माइरं माइरंनिफ्राय ओंखाम। थिग बेनि थाखायनो माने जोंनि आसामावहाय माइया गाहाय बिफाव लायो आरो। मानो होनोबा जों माइरं गैयाबानो बा माइ गायाबानो ओंखाम मोनजाया। दा बेनि थाखाय जोङो माइखौ बेवहाय जोंनि आसामाव आरो जोंनि आसामाव माइया बिराद मोजां जाखायोबो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला मोजां प्रडाक्सन होयो नङा होनबा नोंथां मोजां माबा ओ- मुलाम्फा जायो आरो माइ गायग्रा गायगिरिफोरा दा बेनिखायनो जोंनि आसामाव माखासे माइफोरनि सायाव एम एस पिबो बानायनाय जादों नङा होमबा नोंथां एम एस इ गभमेन्टआ माने एसे हाइ रेटाव माबा खालाम लाङो आरो बायनानै जेनेबा गभमेन्टआ एसे जेनेबा नों मार्केटफोरावथ' खम जायो नालाय दा गभमेन्टआबो जोंनि माइफोरखौ बायो आरो जायनि जाहोनाव एसे दाम गोसा होनानानै दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा गामि ओनसोलावथ' फ्रायानो माइ गायखायो नङा होनबा नोंथां दा माइ आबाद मावनानैनो जोंनि जोंनियाव जिउ खुङो जों बेखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे माइ आरो साहानि अनगायैबो जोंनियाव दा आसामाव बिराद माने दा ओ गय आबादखौ जों नुनो मोनो नोंथां गयाबो जोंनि आसाम बिराद मोजां जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नुखायोबो गया बिराद मोजां जायो आरो दा जोंनियाव गयनि दामाबो दा बेसेना गोबांसिन नालाय नङा होनबा नोंथां जायनि जाहोनाव दा मानसिफोरा हा थाबा एसे एनै थाबानो गाव गय आबादखौ बिराद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ आरो लोगोसे औवा नङा होमबा नोंथां औवायाबो जोंनि आसामाव बिराद मोजाङानो जायो ओ जेनेबा बेफोर औवा औवानि थाखायथ' मोनसे हा नांगौ नङामोन नोंथां नाथाय बेफोरो बांद्राय बे ओ माबाफ्राव जानो नागिरा टाउनफ्रावथ' बेफोर जाखाया खिन्थु बे बांसिन औवा आबाद खौ जोङो माहाय नुयो गामि गामिसिं ओनसोलाव जों नुनो मोनो मोनो आरो नोंथां बेखौ जोङो हाग्रा जेराव एसे गामिफोरा हाग्रा एरिया एसे जेनेबा नङा होमबा नोंथां बेफोर एरियायाव जों नुनो हावासि थायब औ बेबाददियाव जोंङो नुनो मोनो आरो नाथाय जों नो औवाखौबो नांगौ मानो होनबा औवा गैयाबा जोंहा नङा होमबा नोंथां माखासे मुवाफोरखौ जों बानायनो हाया जेरै लेखाफोरखौबो जों औवाजों बानाय नालाय नङा होनबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंनो औवाखौबो नांगौ दा आसामाव जों औवाखौबो बिराद जायगाफ्राव नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दा बेफोरबायदि आबादखौ जोंनि आसामाव नुयो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा दहाय फाथोनि बाथ्रा बुंदों नोंगौ फाथोआबो जोंनि आसामाव मोजां आबाद मावो गोबां मानसि
बोथोरखौ नायनानै बेफोर आबादखौ जोङो नुबाय थानायखौ नुदों आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां दा नोंगौ नोंथां ओ- जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां दा जोंथ' आमाइ आबाद माखासे जोंनि आसामाव मा-मा आबाद जायो बेनि सायावथ' जों एसेब्लाबो सावरायबाय। दा जों उन समफोराव नङामा? नोंथां सम लानानै सावरायफिनसिगोन आरो नोंथां। दा नोंथांनो सावरायनो मोननानै जोबोद-जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिसिमबो रोजा-रोजा साबायखर। थाबाय सावरायनायनि थाखाय औ गोजोनथोंसै नोंथां।
औ गोजोन्थोंसै नोंथां थारैनो।